औ नोंथां औ नोंथां खोनाबाय औ
औ दे आंबो खोनादों अब्ला नोंथां जोङो मानि सायाव सावरायनो ओरैनो बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनोसै नामा बिफां लाइफां बा आबाद मावनायनि सायाव
ओ जायो नोंथां जेन'बा नोंथाङा माबाफोर मावनानै
दंबा
होमबा नोंथाङा माबाफोर मावनाय बेखौनो आंनो फोरमायग्रदोदां नोंथांनि मावनायफोरखौनो।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला आङो आबाद दे सिगां समाव जे आबाद मावदोंमोन बेनि बागै ओ फोरमायनोसै दाथ' ओरैनो दैज्लां बोथोराव आङो माइ आबादसो मावबाय दङ नालाय दा आङो गि बि ओ सिगां समाव जे मावदोंमोन आबाद माइ माइ आबाद मावनायनि सिगां ओम बेखौनो आं एसे फोरमायलांसै आङो सिगाङो जे माइ आबाद बेनि सि गांयाव मा होनदों बानलु ओ बानलु फाग्ला बानलु सिब्र'नि आबाद मावदोंमोन आरो। ओ माइ गायनायनि सिगां ओम ओ जोङो मा होनदों बानलु सिब्रखो मा बोथोराव गायो होनब्ला जोङो बानलु सिब्रखौ जोङो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै जेनेबा अक्ट'बर नभेम्बराव गायनानै जोङो बेखौ बिनि ओ मुलाम्फाखौ जोङो मायाव मोननो हायो होन्दों ओ ओम जानुवारि फेब्रुवारियाव जों बिनि मुलाम्फा खौ मोननो हायो नोंथां ओरैनो बानलु सिब्रुआ ब्रै दान बा बा दान लायो आरो फिथाइ थाइनायाव अब्लासो जोङो बिनि फिथाइखौ मोननो हायो। बिदिनो जोङो ओ बानलु सिब्रु बा बानलु फाग्लानि आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला गिबियाव जोङो बिनि फुलि बानायग्रोनां गोन फुलिखौ बोरै बानायो होमब्ला गिबियाव नोंथाङा ओम जि बेगर बेगर जावायनानै लाग्रोनांगोन गोरलै ओम जेनेबा बेगरखौ जों मानिफ्राय मोनो फिथाइनिफ्राय फिथाइनिफ्राय नोंथाङा बेगरखौ एरख' एरख' लानानै मा होनदों ओ खौ हायाव मोजाङै जावैनानै होनांगोन जावैखांनायनि उनाव जेब्ला बियो रज'यो रज'योब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै आबोर लानांगोन। आबर लानाय होनोब्ला जेरै जोङो बुंनो हायो सानफ्रोमबो ओ दै होबाय थानाय बेलासि बेलासियाव ओ दाउफोरा बेफोराव हाबनो हायै बदि नोंथाङा मस्लिफोर होनांगोन ओ दाउआ हाबोब्ला बेखौ एरग्लुंजोबनो हागौ बेखायनो दाउफोरा हाबनो हायिबायदि मुस्रि होनांगोन आरो ओरैनो बेगर जावैनायाथ' जोंहा जिबा बा नैजि साननि गेजेरावनो रज'यो। ओ जेब्ला बियो ओ जे रज'खांनायनि उनाव जेब्ला बियो देरबोनो हमो अब्ला नोंथाङा एसे एसे दै सारै सारै होबाय थादो बिदिनो बियो ओम ओ से दानसो जायोब्लाथाय गायजानाय महराव जायो आरो बे बानलुनि फुलिया गायजानाय महराव जायोब्ला नोंथाङा बेखौ मा जायगायाव गायहैगोन होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौ ओ जि नोंथाङा जि बुरजा बिबाङाव गायोब्ला जि जों आंथ' ओरैनो माइ आबाद जे माइ आबाद मावग्रा जायगायावनो मावोमोन ओ बिदिनो बुरजा बिबांनि मावोमोन नालाय बेखायनो जोङो गिबियाव हाखौ एवग्रोनानै लानांगौ हाखौ मोजाङै एवग्रोनानै लाखांनायनि उनाव बै हायाव जोङो माखासे रासायनारि हासारफोर सारनानै लानांगौ आरो जाहाथे जि बिफांनि जि दाथाय बेफोरो मोजां जाबोनो हमो। जाबोनो हायो हासार सारोब्लासो मोजां जाबोयो बेखायनो हासार सारना लानाया गाहाम आरो ओ बिदिनो हासारखौ मा माखौ सारो होनब्ला जोङो ओ इउरिया पटास ओमफ्राय एम'पि दङ इउरिया दङ बेफोरखौ जोङो हायाव एकदमबारे खेबसेनो लगायजोबनानै सारो आरो हायाव बिदिनो खांनायनि उनाव जोङो बिफांखौ गायनो थाखाय मा खालामो मोथावरि बानायो जोङो गोदो एसे से फुटसो गोजौ आलि खोयो माने से फुटसो गोजौ आलि खोयो बे आलिखौ मानो खोयो होनोब्ला जि बिफांखौ दल्हा जायगायाव गायोब्ला थाब दै लोमनानै बे बिफाङा गाज्रि जायो बेखायनो जोङो गोजौ गोजौ ओम आलि खोनानै गायनाय जायो आरो बै आलियाव जोङो मा खालामनांगौ प्लास्टिक जि जोङो आबाद मावनायाव जि जोङो माखासे माल्सिं पेपार होनो जायखौ बेखौ बाहायनांगौ बेखौ बाहायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे नोंथाङा जि जायगायाव आबाद मावदों बै जायगायाव माखासे नाङै हाग्राफोर रज'फानायखौ जोङो नुनो मोनो बै हाग्राफोरा बै माल्सिं प्लास्टिक खौ खोबोबाथाय रज'नो हाया आरो बिनि जाउनाव जोङो बिनि खारनावनो जोङो बै मासिं प्लास्टिकखौ खोबो आरो आरो बेहा मोनसे खामानि दंबायो जे जोंनि जे सान्दुंनि दुंथाइ बे दुंथाया हाफोरखौ गोरान खालामो। ओशनाथाय बे प्लास्टिकखौ जाबनानै होयोब्ला जे हाया थाबैनो गोरान जाया आरो दा बिदिनो जोङो बिफांखौ लाबोनानै गायफैदो गायनायनि उनाव नोंथाङा बे बिफाङाव गायखांनानै दै होदो आरो मोजाङै दै होदो बिदिनो दै होयै होयै ओरैनो बिफाङा जिबा बा नैजि सानसोआव एसे गाव हारसिंनो हा सिंनिफ्राय दै बोनानै ओम मा होनो बेखौ देरबोनो हमगोन आरो बिदि जायोब्ला नोंथाङा मा होनदों एसे ओरैनो भिटामिनफोर होयोब्ला मोजां जायो। जाहाथे मोजाङै देरबोनो हमो दालायफोर बारायो बिदि आरो बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन दै होनायखौ नोंथाङा बिफां गुदियाव होनो नांला। जेब्ला देरो अब्ला नोंथाङा जि मोथावरि जि आलि जि खोना लादोंमोन बे आलि खोनायनि गेजेर गेजेराव नोंथां मा होनदों हाखर जानानै थायोना बै हाखराव नोंथाङा दैखौ मेसिनजों सोनानै होनांगोन आरो जाहाथे बिफाङा रोदा नि गेजेरजों दैखौ बोनो हायो बिफां गुदियाव होयोब्लाथ' जेनेब्ला बिफां‌ बिफाङाल' नांगोन हा सिङाव मोनहैयाबो जानो हागौ बियो बेखायनो एसे दलहा जायगायाव होयोब्ला बेखौ बिफां नि रोदाया गाव हारसिंनो बोहरनानै लागोन आरो बिदिनो दैखौ होबाय थानांगौ सम सम बिदिनो बिबार बारोब्ला जोङो बिबारखौबो जोथोन लानांगौ जेरै जोङो एम्फौ सुनायबायदि बिबाराव मुलि सारनांगौ मुलि सारनांगौ आरो जे जों बिफांखौ एसे फांनैनि गेजेराव एसे जान्थाइ दोनलायनानै गायनांगौ आरो मानो होन मानोना बिफांजों बिफां नांजाबलायोब्ला बिफाङा दुखु मोनो आरो जों बिफांखौ बिबार बारखांनायनि उनाव एसे आबोर लानांगौ फिथाइ थायहांनाय समाव जेरै जों बुंनो हायो बिफाङा फिथाइ थायोब्ला लेमलाबायनाय जोङो नुनो मोनो बारफोरजों बै बारफोरजों जाहाथे लेमा बा बाया बिनि थाखाय जों मा खालामनांगौ बिफांखौ गुनाफोरजों खुन्थिया दोयै दोयै सिरि मोननै थाना दोनोब्ला मोजां जायो आरो जाहाथे बारफोरजों बारहुंखाफोरजों ओ उम बायनानै थाङा आरो बिदिनो फिथाइ थायोब्ला फिथाइखौबो नोंथाङा जोथोन लानां गोन‌ ओ उम आरो जोंहा मोसौ बोरमाफोर हाबो बेफोरनिफ्रायबो जोथोन लानांगोन आरो। बिदिनो जोङो ओ जेब्ला फिथाइया मोनो बेखौ खानानै जोङो बाजारफोराव बेफोर फालांगि खालामनो हागोन आरो ओ बिदिनो जोङो बानलु सिब बरुर'निफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो गोजान गोजानाव जों साप्लााय खालाम हरनो हायो जेरै जोङो अरुणाचल, नागालेण्ड बायदिफ्राव साप्लााय खालाम हरनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो आङो बानलु सिफोरखौ बोथोर लायै बोथोर मावबोबाय थादों। आरो मुलाम्फाबो जाबोबाय थादों। बिदिनो नोंथाङाबो मायबाफोर आबादफोर मावो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां दा आबाद होनोब्लाथ' नोंथाङानो फोरमायलांबाय सोरनाव आं दा नोंथांनो फोरमायसै जेन'बा आबाद मावनाय आरो साख्रि मावनाय बेफोर मा जोंनि गेजेराव माबाफोर माबा लाबोयो नामा दा उम आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया मोनसे ओरैबादि ओ जोंनि हादरनि थाखायनो मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जोंनि आथिखालाव सुबुंफ्रा गोबां सुबुंफ्रानो ओ मा होनो सरकारि साख्रिनि खिथु खिथु होसोगासिनो सरकारि साख्रिनि थाखाय बिथांमोनहा गावखौनो नारा नाथा नाजागासिनो दा बिदिनो बिथांमोनहा उम मा होनो गावसोरनि ओरैबादि मोनसे ओ लामायाव दं जे बिथांमोना गावसिनि एकदमबारे दुखु दाहा गासिबो बावगारजोबनानै ओ सरकारि साख्रि बेफोरखौ बिथांमोना होसो होसो दिनैहाय ओ गोबां मोनसे गुबुन स्कुल एबा स्कुलथ' नंला जेन'बा गुबुन गुबुन रोखोमनि मा खासे ओ कचिं सेन्टार बा कचिं होग्रा जायगाफोराव कचिं लागासिनो। दा बेवहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला उम मानो लादों होनब्ला जों मिथिखागौ जे आथिखालाव ओरैबायाददि माबा जाबाय जे नोङो सरकारि साख्रि गैयाब्लानो ओ नोंथांनि मान सन सनमानबा नोंथाङा समाजनि नोजोराव सासे जेबो रोङै सुबुं बिदि गोलैयो आरो नाथाय आबाद ओ मावनायाबोथ' गाज्रि नङा बेखौ जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला आबाद माव आबाद मावाब्ला जोंनि बुहुमाव जसेसबां सुबुंबो दङ बिसोरो ओ जानाय आदारनि बिबाङा खम जागोन बा नों साख्रि मावगौ मालाय मा जानो नोंथाङाथ' साख्रि मावगोन दे नाथाय नोंथाङा जानो थाखायबोथ' नोङो जानो थाखायनोथ' नों सा साख्रिखौ मावदों नाथाय नोंथाङा साख्रि मावोब्ला नोंथाङा आबाद मावनो टाइम समाय मोननाय नङा दा बिदिनो जेन'बा सा-साख्रि ख्रि मावग्रा सुबुंफ्रा बांसिनानो रावबो माइ गैया नाथाय बै जाय आबाद मावो बिथांमोनहा माइखौ गायनानै जोंनि हाथाय बाजाराव फानो दा हाथाय बाजाराव फाननानै फाननायखौ मा खालामो बे साख्रि मावग्रा बिथांमोनहा बायनानै लाङो आरो दा बिदिनो बायना लांनायनि सिङावबो माखासे खोथा दं मानो होनना बुङोब्ला ओ बिथांमोनहा उम समायानो गखाया नों अफिसावसो थांनो होना साख्रियाव साख्रिनि खामानिखौसो मावनो होना नोङो न'नि गायनाय फुनायखौसो मावनो दा बेनिखायनो बिसोर मा खालामो जेनेबा गायनाय फुनायखौ बै आबाद मावग्राफोरनो ओ आबाद मावनाखौनो मा खालामो हगारना होयो। नांगौ नांगौबा गावसोर बायनानै जागोन बेखौ बिदि सानो आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव आबाद मावग्रा सुबुंफोरखौ नांगौ मानो होनना बुङोब्ला आरो साख्रि मावग्रासि नांगौ बे मोननैखौबो नांगौ। जेनेबा आबाद गायनानै फानगोन नालाय बायग्राबोथ' नांखागोन बा गायग्रा ओ साख्रि मावग्राफोरखौथ' नों बायनानै जाखानांगोन दा बिदिनो जोंनि गेजेराव आबाद होनब्ला जोंना बे माइयानो मोनसे गुबै माइ माइयानो मोनसे गुबै आबाद जायखौ जोङो ओ बोसोर बोसोरफ्रोमबो मावो बोसोरफ्रोमबो जायो आरो जों बेखौ जालांबाय थागोन बे बुहुमाव जिसिबां बेसेबांनाखि गोबाव सोरगोन अब्लाना अब्लासिम जोंनि औ जानाया बेनो थागोन आरो दा उम बिदिनो नोंथाङाबो फोरमायलांखादों जेन'बा माइ आबदखौ मारै मावो दा जोंनि ओनोलावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ आबाद दंसै आजिखालि जेन'बा नोङो गोजां बोथोराव मावनो हानाय माइ आबाद दंसै गोलोम बोथोराव मावनो हानाय माइ आबाद दंसै आरो जायफोरनि ओ जायगायाव ओ गो दैज्लां बोथोराव एखदमबारे अखानि बा जायगाया एसे गोजौ गाहाय बेयाव मा जायो ओ एकदमबारे दैज्लाङाव एसे अखा हाबाथाय लोमसाव जबो नों बे समाव नों दैज्लाङाव माइखौनो ओ गायनो हाया। दैयानो बारा जायो दा मा खालामो बिसोरो बिथांमोना मेसेंआवनो माइखौ गायो आरो माने मेसेङावबो बिसोरनाव बे जायगाया गाहायखाय दैया थाखायो नालाय दैया थाखायोबा मा खालामो जेनेबा एसेबाबो मेसिनफोरजों आथिखालावथ' दै बोग्रा मटरफोरबो मोनबाय जोङो बे मथरफोरजों दैखौ बखोनानै बिसोर मसेन बु बोथोराव गायो मेसें बोथोराव गायनानै बिसोर दैज्लां जाहां जाहांआवसो बे माइखौ हायो आरो दा बिथांमोननि गायनाया बिदिनो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बोथोर नायै बोथोर गायनांगौ जायो आरो जों माइखौ गायनायब्लाथ' जोङो दैखौ मोजां नांखागौखा आरो दै बांद्राय दै थानाय जायो बांद्राय दैबाबो जोंहा माइआ गाज्रि जायो बेनिखायनो खायसे जायगा दं जेर ओरै जोंनि जोंनि ओनसोलाव थिबखाय ओनसोलथिंनो आरो जोंनि ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिकनि बे ओरै औ मा होनो बेखौ धिरबिल धिरबिल बे ओनसोलथिं जोंहा गोजां बोथोराव जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जायगाया हाजो एरिया गाहाय हाजो हाजोबो ओमफफ्राय गाहायबो दा बेयाव मा जायो दैया एखदमबारे बुरजा बुरजा थायो बेनिखायनो बिसोरो दैज्लां बोथोराव माइ गायनांगौआ एसे खस्थ' आरो बिसोर बावाखै बिसोर दाखालिसो ओ जेन'बा मार्च एप्रिल एप्रिल मे एप्रिल मेफ्रावसो बिसोरो मा खालामदों हानानै मारा होदों मादों दा बिसोरना जाबाय बिसोरो बोसोरसेनि थाखाय बिसोरना बेयावनो जाथ'लायबाय ना नाथाय जोंनि ओरै गोजौ हायेन ओनसोलाव मा जोङो दैज्लां बोथोराव गायो आरो दैज्लां बोथोराव मानो जोंहाथ' जोंना गोजौ ओनसोलखाय जोंना बेयाव गोजां बोथोराव हाया दै थाया नालाय एखदमबार रानथ'जोबोसो दा बेनिखायनो जोङो गोलोम बोथोराव गायनांगौ जायो आरो गोलोम बोथोराव जोंहा उम मिथिंगानि सोरि सोरजि जाखानाय बायदि जेनेबा जोंहा गोलोम बोथोराव अखा हायो दा बे अखा हानायावनो मा जायो ओ जोंहा माबायो आरो उम दैज्लांनि अखा मोननाय हिसाबजों जोङो आरामनो होनो माने माइ हौबाया गायनो आराम जायो आथिखालाव जोंनि माइ गायनायनि माबायावाबो गोबां सोलायबाय गोदोनि दिनाव जोङो मोसौफोरजोंनो हालेवनानै नांगालजों हालौवनानै गायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना मा ट्रेक्टर बे ट्रेक्टरजों आथिखालाव ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै गायो आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मानसिफोरा एसे बाग्रा जाबायबा बानाय मोनसै आरो बिसोरो जेनेबा नों एथथ' गोबाव खाथिनांगौबा उम हात खात हान्सि औ खाथिनानै सान्दुं अखा माइ गायनांगौय एसेबाबथ' माबा नङा नाथाय गोदोनि दिनाव मानसिफोरा थाग्रामोन बा बोलो गोरामोन दा बिथांमोना गावसोरनि देहाखौ एकदमबारे गोलोमदैखौ दै बानायनानैबाबो बिथांमोनहा गोदोनि सम मावोमोन नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय जेनेबा जोंना बोथोरजों जाबजों बोथोराबो नांगौ समाव अखा मोनला नांगौ समाव सान्दुं मोनला दा बिदियाव नोंथाङा बानाय फैयो बा नोंथाङा एकदमबारे नोंथाङा ओ दुखु खस्थ' सैनानैबाबो आथिखालाव गायथाबनांगौ जायो बेनिखायनो आथिखालनि सुबुङा बारा बुरजा बुरजा माइखौ गायला आरो नाथाय गोदोनि दिनाव एकदमबार फिसिम माहाजोनावनो द'जि बिघा स्निजि बिघा सोरनाबा सोरनावबा सेजौ बिगा गाहाम हाखौ मोसौजोंनो नांगोलजों हालेवनानै गायोमोन ना बै समखौ सानहरोबा आथिखालनि समखौ सानहरोबा जों एखदमबारे गिनायसो मोनहरगोन आरो। दा बिदिनो ओ जोंहा आथिखालावबो जों माइखौ गायखायो। नाथाय जों आथिखालाव खम बिबांनि माइखौ गायो। जोङो खालिबो जोङो बां